औ।
औ खोनादों।
ओरैनो मा खालामगासिनो दङ?
आं ओरैनो जिरायगासिनो दं नोंथां।
औ माबाफोर बिजि नामा नोंथाङा?
ओहो बिजि गैथ'वा नोंथां।
अ। अ बिनि आं मोनसे टपिकनि बागै सोंनो नागिरदोंमोन नोंथांनिफ्राय जि एसे मिथियो मिथिनो लुबैदोंमोन आरो आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? ओ जेनेबा नोंसोरनिथिं ओ दा दाथ' दैज्लां बोथ थोर गोबाङानो माइ गायो आरो माइ गायनायनि अनगायैबो गोबां आबाद दङ। बेफोरखौ मा मा आबाद गायो? मा मा आबाद मावो? नोंसोरनि नों नोंथांनिथिं फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां।
औ दे।
आबाद होनोब्लाथ' जोंहा उम बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव माइ माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो बिनिफ्राय मैगं आबादफोरखौ मावनाय जायो।
औ।
आबादारि हाबा एबा मावनाय-दांनाय बुंब्लाथ' माइ मैगं-थाइगं बा फाथो, बेसर फसल आबादनि बाथ्राया गोसोआव फैयो। आथिखालावथ' आबादारिनि रांखान्थि जौगानाय आरो आबहावाया संरैखाथिनि बाथ्रा ओ साननानै मोनसेल' आबाद मावनायनि सोलाय गलाय-गथाइ आबाद मावनायनि फामु आदबबो सोलिबोदों।
औ।
त' बेखायनो ओ मानसिनो ओ देहानो जौगाहोनो आरो बोलो जगायनो थाखाय मानसिनो थि जखानि जाग्रा आदार नांगौ। बेबादिनो बिफां-लाइफांफोरनोबो जौनो बा देरनो थाखाय गुबुन गुबुन मुवानि गोनां जायो बेनि मादाव बिदुं, बार, हा, हासार फोरजों लोगोसे नायट्रजेन, फसफरास आरो पटासआ मख'जाथाव बे मुवाफोरखौ मोनसे थि जखायाव बाहायब्लासो फसला देरो आरो।
औ
आरो फसला मोजांहाय जायो। थ' फसलनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनोब्ला गिबियाव हाखौ आनजाद खालामना नायनांगोन। बेनि उनाव बबे हासारखौ बेसेबां जखायै बाहायनांगौ बेखौ थि खालामनाया गाहाम आरो। दा उम बोथोरनि ओ मैगं-थाइगंनि आबाद मैगं-थाइगंनि आबादा जोंनि आसामाव गोबां जायो। मानोना आसामाव अखानि बिबाङा ओ आबाद बा मैगं-थाइगंनि थाखाय थोजासे। बेबायदिनो दैज्लां बो- थोराव मोननाय बा मावनाय आबादफोरा जाबाय थाइबें, जिंखा, मैथा ओ मैथा सिख्ला, खांख्रिखला, फथल निलाजि, केरेला बायदि
औ
आरो मेसें बोथोराव मोननाय मैगं-थाइगंफोरा जाबाय कबि, मुला, आलु, सामब्राम, लाफा, लाइ दुन्दिया बिन गाजर बायदिखौ मावनाय जायो आरो।
औ औ
बेनि अनगायैबो जोंनि ओ बोसोराव खेबसे मोननाय आबादफोर दं बे रोखोमनि आबादा जेरै फिथाइ-सामथाइ- फोरनि जायो। जेरै नारें-खमला, थाइजौ, खान्थाल, लेसु जाम, जलपाय
खामबरेंगा तरमुस लिसु नासपथि आफेल बायदि बायदि बेफोर फिथाइफोरखौनो जोङो ओ मावनाय जायो आरो
औ ओ माइ आबादखौ मावनायाव जों मुलाम्फा जायोना आरो ओ लस जायो नोंथाङाबो बेखौ हागोन नामा मिथियोब्ला माबायदि मुलाम्फा जायो आरो माबायदि लस जायो
मुलाम्फा जानायाथ' आथिखालाव जोंहा गोबां हासारनि गोनांथि जानानै फैबाय
थ' बेखायनो नांगौ बायदि हासार मोनाब्ला ओम माइ आबादा मोजां जाया गोदोथ' बेबाय दिनो गोबोरखि हासारजोंसो मावनाय जायोमोन आथिखालावथ' रायनारि हास सार नङाबानो जाला थ' बेखायनो हास सारनि गोनांथिफोरखौ मोजाङै होनानै जुदि जों आबादखौ मावोब्ला ओ माइ आबादफोरा मोजां जायो आरो लोगोसे दैनि दैनि बिबांफोरखौ जोङो नांगौ बादि ओ होनो हायोब्ला बा मोनोब्ला अखाफोरनि ओ हानाया नांगौ समाव जों दैखौ मोननो हायोब्ला जोंनि आबादा मोजांआव फैयो आरो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो
जोंनि ओनसोलावथ' ओरैनो आं नुनायाव जोंनिया बोरि ओनसोल ना बोरि ओनसोलखाय जों जोंनिया बांसिनानो ओ माइ आबादखौ खम मावो ओ मैगं थाइगंनि थाइगंनि आबादखौ बांसिनै मावनाय नुनो मोनो आरो जोङो ओरैनोथ' मैगं थाइगंनि आबाद नोंथाङा दि बुंलां दङो बहल जोगोनार खुमब्रा ओ बेफोरबायदिखौ मावो आरो फारसेथिं जोंनिया हाग्रा जिंजा हाग्रा हिस हाग्रा जिं हिसाबै जोङो ओ हाग्रानि जिब जुनारफोर फैनानै ओ सिफायलाङो बेखौ आरो ओ फोथांफिननानै आरो जोङो बेखौ खस्मा खस्थ मिन्थियैयाव फोथांफिननानै जोङो बेजोंनो ओ सोलिनो गोनां जायो आरो ओरैनोथ' आं नुनायाव ओ बोरिनि आबाद होनोब्लाबो जोङो ओ बेफोरखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो ओ बेफोराव ओ ओ बांसि सिनै एम्फौ जानाय एमफौ जायिनि मुलि होयो जोङो बेफोरखौ होयोब्लाथाय' जोंनि फिथाइ फोरा मोजां जायो ओ फिथाइ देरनायनि मुलि होनायखौ जों नुनो मोनो आजि ओ मुलिनि बेब'हार खालामजोबो ना
औ औ
औ औ आरो बेफोरखौ जोङो ओ खायफा खायफा फायखारिफ्रानो न'आव थांनानै बायहैयो आरो खायफा खायफाया ओ न'आव न'आव खाहोनानै बाजाराव लांहोनानै बाजारनिफ्राय बायस'नानै लायो ओ आङो जोंनि ओनसोलाव नुदों बेफोरजोंनो जानाय
औ
औ ओ नोंथां नोंथांमोननिथिं माइ आबाद मावो ओ माइ आबादखौ मावनो थाखाय गिबियाव मा खालामग्रोनांगौ जायो? जेनेबा माइखौ माइखौ दि सोमो बेखौ सानबेसे सोमनानै बोखांनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
औ एफा एनै मिथिगौ आं जा मिथिगौ बेखौ ऐसे फोरमायना होनि एसे नोंथांनो।
औ।
ओं। बिदिनो माइखौ ओ सानबा बा सप्तासे गाहाम सोमनानै दोननाय जायो आरो दैयाव। बेनिफ्राय हाखौ एवनानै लायो बेनि उनाव ओ जेब्ला बे सोमनाय माइआ ओ गाजा ओंखारो बेखौ ओ
दुब्लियावहाय लांनानै हायाव गारनानै होयो बा सारना होयो। बेनिफ्राय
बे ओ सानबा बा सप्तासेनि गेजेराव ओ रज'यो आरो बिनिफ्राय एसे जौनानै ओ गोरा जायोब्ला बेखौ फुफिननानै आरो बेखौ ओ हाखौ एवनानै मोजां फोमोननानै बेवहाय बे खोथियाखौ गायफिननाय जायो आरो बेवहाय।
औ। ओरैनोथ' ओ माइखौ गायनानै मास मोनबेसेजों जोङो माइखौ मोननानै हानानै जोङो न'आव लाबोनो हायो।
बेखौथ' आं एसेबां मानि मिथिया दा नुनाय बादिब्लाथ' ओ एसे टाइम लायो। बेबायदिनो बोथोर बोथोरखौ नायोब्ला औ। बोथोरखौ नायोब्ला थ' बिदिनो ओ मास मोनब्रै बा मोनबाखौ लायो नामाथाय।
अ ओ नोंथाङा ओ हाल जांख्रा होनो जे जोङो हाल जांख्रानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा हाल जांख्रिया हाल जांक्राखौ जोङो मानि आरो खालामो हेल'?
औ औ
हाल जांख्राफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
हेल'?
औ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ। ओम हाल जांख्राइनि बागै एसे मिथियोब्ला फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
हाल जांख्रानि सोमोन्दै।
औ
औ हागोन नोंथां।
औ दे।
हाल जांख्रा होनबाथ' उम आबादारिफोरा बोसोरनि माइ गायनाय जोब था सानखौ ओ हाल जांख्रा होनना फालियो आरो उम बे फोरबोआव गामिनि हालुवा बा गायग्रा सम मोननायफोरा सावरि जाब फैयो आरो दुब्लियावबो जौ लोङो बयबो हाब्रु खेला गेलेना रंजायो। नांगोल जुंगालफोरखौ दैयाव सुस्राना लावथिजों थे थे बुयो उनाव दुगै स्रां लोबस्रां न'आव फैना जौ लोंना मिनि खुसि रंजायो। आरो बेबादिनो ना बेदरजों ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेेसान खालि औवा मेवाइ बा ना थारुनजों ओंख्रि जानाय नेम दङ आबादारिफोरा बे सानखौ आबाद मावनायनिफ्राय बारग'नाय सान महरै जोबोद ओ गोसोखांथाव फोरबो महरै फालियो आरो।
अ औ बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय फोरमायनानै होनायनि थाखाय दे होमब्ला नोंथां।
औ दे।